खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों नोंथां हेल' नोंथां
जोङो खोनादोंना नोंथाङा बैसागु फोरबोनि सोमोन
औ हागोन नोंथां।
बैसागु फोरबोखौ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदिहाय खुंनाय जायो नोंथां नोंथाङा एसे खोनथानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जेरै जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ गिबियावनो जोङो मोसौनि बैसागु फालिनाय ओ जायो आरो नोंथां बिनि ओ मोसौखौ जों जोङो थुखैनायनि सानसे सिगांनो जा नांगौ बेखौ जोङो नागिरना लानाय जा आरो। जेरै दिग्लिलिथि थाराय हालदै पानेलाव फान थाव ओ बेफोरखौ जोङो नागिरखानानै लायो आरो। जेरै जोङो सैथो दाननि अखा गोलैयो सैथोआवथ' अखा गोलैयो नालाय बे दैमा दैसा फोराव दै थायो बिनिखायनो ओ सैथोनि जोबथा दिना खालि जोङो मो मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो जेरै जोङो बे दिगलिलिथि थाराय औ बेखौ जोङो ओ ओ औवानि आरुन जिरनानै जोङो बेखौ माला सुनाय जायो आरो आरो जों बेखौ थुखैनाय समाव ओ गानहानै आरो सारो आरो जों सारनानै जेरै दिग्लि लिथि बिलाइ थाराय बेजों जोङो बुज्राब बुज्राब थुखैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो जोङो मोनसे गोदोनिनो औ खुगा मेथाइ दंना जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोरै बोसोरै बारिलांबाय था। बे मेथाइखौ जोङो खननानै जोङो मोसौ खौ थुखैनाय जायो आरो नोंथांव आरो जेब्ला जोङो मोसौखौ थुखैयो अब्ला मोसौनि फागा गोजामखौ जोङो बै दैयावनो जेरै दिग्लिलिथि बिलाइ थाराय बेलाइ बिजों जोङो थुनानै गारबोयो आरो नोंथां बिनि फारा गोजामखौ औ बिनि उनाव जोङो मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायो आरो नोंथां आरो गोदोथ' जोंनि जायगाया अरन बारि गोजामोन बिनिखायनो जोङो ओ दोनि नेम बायदि जो जेरै साराइ खिथुनि हांगारखौ जोङो ओ थाव गुबै लगायनानै ओ मोसौ नो जोङो फथा थुनानै होनाय जायो आरो नोंथां ओ मानो होनोब्ला ओ गोदो गोदाय ओ जोंनि जायगाया ओ मोस्रा मोसा लख्रा बेफोर थायो मोन जिब जुनार हाग्रा बंग्रा गोजामोन नालाय जाहाथे मोसौखौ ओ बेफोर जाया गिनानै खारो बिनिखायनो बेखौ थुनानै होनाय जायोमोन आरो फथा
आरो जों औ आरो जोङो मोसौखौ जेब्ला मोनायाव लायो बि सानखालिथ' जोङो मोसौखौ बुनो मोना नालाय दिग्लिलिथि बिलाइ थाराय बिलाइ बेजों जोङो बु ज्राव बुज्राव मोसौखौ होनानै लाबोमोन आरो। आरो जोङो ओ बेयाव ओ मो सौनो फागा गोदान लगायना होनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो जेरै मोसौ थुखैखांना आग्लायनाय दिग्लि लिथि बिनि उनाव जोङो माला सुनायखौ जोङो गलिनि सायाव खेबनानै दोनोमोन बाख्रियाव दोनोमोन आरो नोंथां बिनि उनाव जोंनि से खालार खालि औ मानसिनि बैसागु बे समाव जोङो ओ फुजा बेफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो गिदिरखौ ओ मान होयो खुलुमो आरो बिनि उनाव जोङो न'खर न'खर मोसानो थाङो आरो जेरै जोंनि बर' नि दामग्रा दे ग्रा आगजु लानानै बर'नि जेरै दख'ना थावसि रेगे रेगां आगरनि फा स्रा गस्ला गोज्जा हौवाफोरा गामसा गोथां इन्दि गस्ला गोदोनायाव आर'नाइ फालि बिनि उनाव खाम, सिफुं, जथा, सेर्जा, गंगना जाब स्रिं थरखा बेफोरखौ जों लानानै ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला न'खर न'खर ज' ज' मोसाहैयोमोन आरो नोंथां आरो जोङो जायनिबा न'खराव मोसानो थांगोन जोंनि बर'फोरनाथ' मोनसे ओ हुदा दं नालाय नोंथां ओ बे हुदायानो जाबाय माइब्रानि जौ माथानि जौ बेखौ मोनलोङोमोन आरो नोंथां जोंनि गोदोनि ओ सुबुंफोरनाव औ बे समाव जोङो बेखौ अमा बेदरजों एवनानै नङाबा सोरबा ना बाथोनजों खान्थाल बेगरजों जोङो बेखौ लों नानै मोसायोमोन आरो नोंथां आरो बिनि उनाव जाय औ मोसाखांनायनि उनाव जोंनो अननानै जेरै माइरं एसे रां ए से हरोमोन आरो नोंथां बेनि न'खर बैनि न'खर जों बिदिनो ओ मोसायोमोन आरो नोंथां बिनि उनाव जोंनो ओ जायनि जोंनि बे रां हरनाया एसे माइरं एसेया ओ बुरजा जायो ब्ला जोङो बेखौ जेरै दानि गोदोनि जुगावथ' ओ थामजि सान फालियोमोन नालाय बैसागुखौ दानि समावथ' जोङो स्नि सानल' फालियो आरो नोंथां बेयाव जोङो स्नि सानखालि औ लावखार ओंखामखौ जोङो फो थार नङाब्ला ओ दैमा फारफोराव जोङो जानायखौ नुनो मोनो। आरो जोंनि बैसागु जोबथा खालि गोखा गोखै ओ मैगंखौबो जानायखौ जों नु नो आरो एक्स एकता बितनि मोनोना जोंनि देहानि बेमार आजार खा रो होननायलाय जोङो गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ जोङो दासिमबो मानिबोबाय थादों आरो नों थां आरो बेल' नङा जोंनि बे औ बावखुंग्रि हाजो खौबो जोङो जोंनिनो मोनसे गोथार फोरबो हिसाबै जोङो फालियो आरो नोंथां बियाव बो जोङो सेंग्रा सिख्ला गथ' ग थाय बुरै ओ बोराय बिदिनो जोङो ओ जोंनिनो बर'नि दखना थावसि बेफोरखौ गाननानै बर'नि दामग्रा आग जुफोरखौ लानानै जोङो बावखुंग्रि हाजोखौबो ज' ज' गाखोहैयो आरो नोंथां मानो होनोब्ला बेयाव जोंनि साननायफोरा जाफुङो होननाय लेखा जों बेखौ फोथायनानै गाखोहैयो आरो बेयावनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओं ख्रै ओ बेखौ जोङो बर'नि जोंनि बर' आइजोफोरनि संनाय आखाइजों बे ओ फालांगि खालामनायखौ नुयो आरो जों मोनजाहैयो आरो जोंनिनो जेरै दख'ना इन्दि सिनि फास्रा बेखौ जोङो फालांगि खालामनायखौ नुनो मो मोनो आरो नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव औ माबायदि फालियो नों एसे फोरमायना होदो नोंथां।
नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांबाय जोङो बैसागु खौ उदां बोथोरावहाय फालिनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो बैसागुखौ मोननै रोखोमाव फालियो नोंथाङा बुंलांबाय नङा होमबा जेरैहाय जोङो गिबियाव मो मोसौ बैसागु आरो नै मानसि बैसागु बेफोरबादि फालियो जों मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथो दाननि जोबथा सानखालि जोङो फालिनाय जायो आरो मोसौ थुखैनो थाखाय जेरैहाय जोंनो लाव फान्थाव हालदै थाराय दिग्लि लावथि बे बेफोरनि गोनांथि जायो आरो नोंथां एबा जों बेफोरखौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो बुथुमनानै लायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो जा दिनखालि थुखैगोन बे खालि जोङो बेफोरखौ फिसा फिसा हानानैहाय आरुंवाहाय माला सु यो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ हांगार नि फोथा थाव गुबैजों बेफोरबादि फोननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
गङावहाय जोङो हालदै गोथां बेफोरबादिबो फोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ फुख्रि बा दैसा बेफोराव थुखैनो लांनाय जायो आरो नोंथां थुखैनो लांनाय समाव जोङो बिसोरखौ थाराय बेफोरबादि दिगलि लावथि बे फोरजों बुयै बुयै लांनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बेनि उनावहाय जोङो बिसोरखौ दैसा बा फुख्रिफोराव थुखैखांनायनि उनाव बै जों हाना लानाय लाव फान्थावखौ जोङो खुबै खुबै खुगा मेथाइ रोजाबनानै जोङो थुखैनाय जायो जों मोनसे खुगा मेथाइ दं नालाय गोदो गोदायनि बेखौ जोङो रोजाबनानै थुखैनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बिसोर खौ दुब्लि फोथारावहाय गोजाम भागाखौ खुलिनानैहाय जोङो होनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
आरो नोंथाङा जेरैहाय बुंदों दहाय जोङो सुना लानाय लाव फान्थावनि मालाखौहाय जोङो मोसौ गलियाव आलायनानै दोननाय जायो आरो नोंथां नंगौ बेबादिनो जोंनि ओनसोलावबो मोसौ गलियावहाय माइ बा ख्रियावहाय बेफोरबायाददिनो आलायनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोथां औ
आरो बेनि उनावहाय जोङो मोसौफोरखौ मोनायावहाय गोदान फागा होनाय जायो आरो नोंथां आरो बेनि उनाव बैसागोनि से खालारावहाय जोङो मानसि बैसागु हिसाबै जोङो फालियो
औ औ
बे से खालार खालि बयबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गोदान सि जोम गाननानैहाय जोङो देरसिनखौ जोङो खुलुमो आरो मान बावो बेबादिनो जोङो बेबादिनो गोदान गानफब जोमफब गथ' गथ' थाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै जोङो दाब दाब गामि बा न'खरफोराव जोङो बैसागु मागिनो थाङो आरो नोंथां रंजानो बेयावहाय नंगौ बेवहाय जोङो बेवहाय जोङो न'खर न'खर रंजाहैनानै बा मोसाहैनानै जोङो बेबादिनो जोंनो जा एसे अननानैहाय माइरं बा रां बेफोरबायादि हरो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेफोरखौ जोङो जेब्ला जोङो बैसागुखौ स्नि सान फालियो नालाय जेब्ला बैसागुआ जोबगोन अब्ला
औ
जयै सिख्ला बोराय बुरै लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नोंथां दुब्लि फोथार बा अबावबा दैसा सेराव जोङो बेखौ जानाय जायो आरो नोंथां आरो बेनि उनावहाय
औ
बेवहाय जोंहा बैसागुआव मोनसे नियम दङ गोथार फैजानाय बेखौ जोङो सेजौ सेथा जायो आरो नोंथां जाहाथे जोंनि देहानि बेमार आजारफोरा मोजां जायो बेनि थाखाय जोङो जाहाथे बे बेमार आजाराबो साफिया जोंनाव बेनि थाखाय जोङो बेखौ जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां
बिदिब्ला नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनानै मोजां मोनदों नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम गोजोनथों बिदि
औ औ औ न दे उम